हेल' नोंथां।
खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां औ खुलुमबाय नोंथां। आं नोंथांखौ कल खालामनायनि गुबै जाहोना आङो नोंथांजों
औ
जोंनि बे मागो दमासि फोरबोनि सायाव एसे रायज्लायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन। नोंथां नोंथाङा आंनो सम होनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन दे नोंथां।
औ नोंथां जोंना औ मागो दमासि होननानै बुङोब्ला। ब्ला
ओ
मोनसे बर'फोरजों
उ उ
माने गोथौ सोमोन्दो थानाय मोनसे फोरबो, औ‌ जाय फोरबोआ गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि बर' समाजाव सोलिबोबाय थानाय आरो इयुनसिमबो सोलिबोबाय नानै जोङो मिनथियो बे मागो दमासिखौ बर'फोरा माबायदिहाय फालिनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ औ हागोन नोंथां मागो दमा सियाथ' जोंनि बर'फोरनि मोनसे एंगार हायि फोरबो। जायखौ गोदो गोदायनि आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो जोंनि बर'फोरा माने फालिबोदों मानिबोदों जे गोदो जेरै मावदों दाबो बिफोरबायदिनो मावलांबाय दङो आ रो मावलां थागोन होननानै आं सानो बियो मोनसे जोंनि बर'नि एंगार हायि फोरबो नङा होमबा ओ जोङो मागो दमासि होनोबा आ मा होनो गिबि मा होनो मागोनि ओ पुस दाननि लास्ट खालि जोङो आ फिथा बायदिफोर खौ ओ मा होनो सोमनानै ओ देनाय जायो आरो आरो बेजों लोगोसे बिखालि ओ बि दिनखालि जोङो ओ बेलागुर बेलागुरखौ बिनि सानसे सिगाङावनो बानायनाय जायो आरो बिदिनो सम मोननाय मानसिफोरा थाब थाब बानायनानै दोनो आरो बिनि पुश दाननि सानसे सिगाङावनो बानायना दोनो बेनि अखा नायसि नायसि फुंआव नो साउनाय जायो आरो बे भेलागुरुखौ ओ जायखौ जों गो दो गोदायनिफ्रायनो ओ माने मानिबोनाय आरो बेखौ सावो आरो बेखौ मा होनो बेलागुरखौ सावो होननानै मिथियो आरो सावनायबो नुयो गामि गामि नंगौना नोंथां उम ओमफ्राय आरो जों बै सानखालि ओ न'खरफोरखौ साखोन सि खोन खालामनाय जायो। ओ बिनि उनाव जोङो औ न'फोरखौ फोसाबखांनायनि उनाव जोङो बै ओ जोङो फिथा देनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जायो। जोंनिया बे फिथा जानायनिनो फोरबोखा नालाय जोङो ओ मा होनो गिबियाव बै जों ओ जा जिदि जादों बेफोरबायदिनो माइरं माइरंखौ माथा आरो माइब्रा बेफोरबायदि मोननै माइरंजों जों फिथाफोरखौ देनाय जायो।
नंगौ नोंथां
ब्राखौ सोमनानै ओ जेनेबा जों माइरंफोरखौ दसे समनि थाखाय रुइनायनि थाखाय सोमना दोननाय जायो ओ आरो बेफोर माइरंखौ दसे सम सोमना दोनखांनायनि उनाव जोङो एसे रुइहांनाय मोनबा बोखांनानै दोननाय जायो जेन दैया मोजाङै गला बिनि थाखाय एसे रानदब होनाय जायो आरो दैखौ सरद होनाय होनो सरद ओ मा होनो बिनि थाखाय आरो जेन खिथिखा एबा मना बायदिफोराव ओ थिखांथ'नाय जायो आरो दसे सम सोमनानै बेखौ आरो थिखांनानै दसे दोनबावनाय जायो औ औ मो जां जायो बेनि उनाव जों बेखौ औ औ औ बेनि थाखाय खौ जोङो उवाल एबा मा होनो दिंखिफ्राव देनाय जायो आरो
औ नोंथां
गोबां जानाय जायो नङा होमबा एसे एनै देया। से गोबाङैनो देनाय जायो दा आलासि बायदिसिना गामि नि मानसिदि हाबो फैयो नालाय आरो जमा जमा जानाय जायो नालाय। बेनि थाखाय गोबां देनाय जायो आरो। एसे खमाय बाय जोङो गिबियाव देग्रोनानै लाग्रोयो अन गुन्दैखौ। आरो अन गुन्दैखौ मोजाङै दे खां ओ देनानै जोङो मायब्राखौबो देयो आरो माथाखौबो देयो आरो। बिदिनो देनानै जोङो फिथाखौ बानायनाय जायो आरो नों नोंथाङा मा मा फिथा सावो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा।
औ नोंथां नोंथां बुंनाय बायदिनो ओ जोंनि मोनसे बर'फोरनि माने फोरबो होननानै जोङो बुं जायो ओ मागो दमासिखौ जोङो दमासि मागो दमासि होननानै बुङोब्लाथ' जोंनि बर'फोरनि जानायनिनो फोर बो होननानै बुंजायो बर'फोरनि माने बेयो आसामनिनो फोरबो आरो जोंनि ओं जानायनि फोरबो ओ बे फोरबोआव औ जोंना पु-पुस दाननि माने औ। नैजिस्नि नैजिदाइन बेबायदि खालारावनो फिथा औ बै समनिफ्रायनो फिथा सौराय एन थाव लारु बेफोरबायदिखौ जोंना देनानै ओ थियारि खालाम थियारि खालामनानै जेब्ला फुज दाननि जोबथा हर बै हरखालि सोरांसि समाव बेलागुर सावनाय जायो दुगैस्रां लोबस्रां। बेलागुराव जोंनि जे माखासे फिथा सौराइ एन्थाव लारु बेफोरखौ बानायबाय। बेखौ जायोब्ला जाहाथे जोंनि सुबुं माहारिनियाव जेबो खैफोद आफोद जायैबायदिनो माने अराव एफा एफा गारसनग्रोना होनाय जायो आरो नोंथां। नोंथांङा खोनादोंना। हेलौ नोंथां। नोंथांङा खानादों ना। हेलौ नोंथां। नोंथांङा खोनादोंना।